औ।
औ हेलौ।
औ मा खालामदों नोंथां?
दङ नोंथां नै ओरैनो जिरायनानै।
नंगौना।
औ नंगौ नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो दङ नै जिरायनानैनो दङ।
औ मोजांना नोंथां खबरफोरा?
दङ दङ मोजाङानो दंथयो। नोंथांनालाय?
आंनाबो थिगानो दं नोंथां।
अ मोनानि जाखांबाय नामा नोंथां?
जाखांबाय जाखांनाया दासो नै जाखांदों।
अ मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया जोगोनार बि बिजौखौनो रुनानै जाबाय बेनिफ्राय। थालिर मैखुनजों आलु भाजा जाबाय।
औ।
नोंथाङा जाखांबाय ना?
जाबाय आंबो जाबाय जाबाय।
औ मा ओंख्रि जाखो नोंथाङालाय?
जोंनिया माबामोन नोंथां मैथाजों नामोन।
बिराद गोथाव माथो।
औ बोथोरनि मैगं जाहैबाय नालाय।
औ औ नाया मा नामोन नोंथां?
नायाथ' फख्रिनि नासोमोन बे फाननाय
औ
लकेल ना नङा।
गोथावनो आदसा नोंथांनि कल खालामनायनि जाहोना
अ आं कल खालामनायनि जाहोना जाबाय नोंथाङा दा जेबो बेस्थ' नङाबा फ्रि दंबा नोंथांजों मोनसे से आयदा लानानै ओरैनो दसे सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन आरो आं।
जागोन नोंथां सावरायजागोन दाथ' आं फ्रियैनो दङ।
अ
फोरमायदो नोंथां औ सावरायजागोन नोंथां नोंथांनि आयदाखौ फोरमायनो हागोन
जागोन दे बिदिबा जोङो आयदा महरै सावरायनो मोजां जानाय बायदि जोङो गोदोनि समाव जोंनि बर' समाजाव
औ
आइजोफोरखौ माबायदि नोजोरजों नायोमोन बा माबायदि गादबनानै जादोंमोन स बेफोरखौनो ओरैनो सुंद' सावरायनोसै होननानै सानदों आङो सावराय जागोन ना?
गोदो आइजोफोरखौ माबायदि नोजोरजों नायोमोन आरो दा माबायदि थासारियाव नायो बेखौ आरोना।
औ बेबायदि जेनेबा सोलायबोबाय नालाय गोदोथ' गोबां गादब जानायमोन। नाथाय आथिखालावथ' उदाङानो जाबाय नङा होमबा। हौवाफोरजों एखे समान मोनथायानो मोनबाय औ बेनो आरो
औ एसे फोरमायनो हागोन दे नोंथां।
जागोन दे।
औ
जोंथ' खोनाबोनाय बायदिबा आरो माखासे बिजाबफोराव नुबोनाय फरायबोनो मोननाय ना
औ नंगौ।
जोंनि बर'नि माखासे सावथुनफोराव नुबोनाय बायदिबा गोदोनि समाव माने आइजो माहारिफ्रा बेबायदि आथिखालनि बायदि बे एसेबां उदां नङामोन बेखौ जों मोनथिबोदों नङा होमबा।
नंगौ नंगौ औ।
बिसोरो न'निफ्रायनो बाहेरायाव ओंखारनो मोनामोन। न'नि खामानियावनो नांथाबना थाबाय थानांगौमोन।
नंगौ।
आथिखालाव जेरै आइजोफोरा नोगोरफ्राव उदाङै बेरायहैयो बा हौवा माहारिफोरखौ समान समान बेरायहैनायनि खाब बु मोनदों। बिदिथ' मोनामोन गोदोना फारसेथिं जोङो
सोलोंथाइ लानायनि बेलायावबो गोदोनि समाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव
जुदि न'खराव सासे फिसला बा सासे फिसाजो बेबायदि दङबा फिसाजोखौ फरायहोआलासिनो फिसाज्लाखौ फरायहोनाय नङा होमबा?
नंगौ नंगौ।
बेबायदिनो गोबां जायोमोन आरो।
औ।
बेबायदिनो जों गोबां गादबना दोनजानाय नुदों आरो जोङो एसे सोरबा हिनजावसा मानसिया बा सिख्ला मानसिया देहायारि से जेंना बा बेंगुरा फोर जायोमोनबा बेबायदिनो गोबां गादब जायोमोन। जुलि जानायनि बेलायाव बेबायदिनो गोबां नासय जायोमो न नङा होमबा? बेबायद दि आरो नाथाय हौवाफोरखौथ' जोङो बेबायदि खौ मोननो हायामोन। नों देहायारि बेंहुराबाबो जेंना गोनांबाबो नोङो सासे देहा मोजां गेबें देहा गोनां हौवा मानसिजोंनो समान समान मोनथाय थाबानायखौ जों मोनदोंमोन। नङा होमबा?
नोंगौ। आइजोफोरखौ नाथाय गाहाय नोजोरजों नायनाय जायोमोन आरो।
औ बेबायदिनो बेबायदिनो गाम मिनि सुबुंफ्रा गोबां रायखुमायोमोन बायदि बायदि खोथा रायज्लायोमोन। नङा होमबा? बेबायदि
औ नंगौ औ नंगौ।
हमना ला जोङो बिदिन्थि महरै जोङो मेगनजोंबो नुबो दों। नङा होमबा? खोनाबोदोंबो फार फारसेथिं आरो जोङो थुनलाइनि बेलायाव नायोबा जों बै आबारि सुंद' सल'फोरखौ जोङो नायनो हायो। नङा होमबा?
औ औ आबारि ओं।
आबारिया एसे जेनेबा उन्दै समाव आथिङाव मोनसे प्रब्लेम जानायनि थाखाय जेंना जानायनि थाखाय एसे लेंग्रि जादोंमोन। नङा होमबा?
औ एसेल' ओरैनो लेंग्रि दबल' जादोंमोन आरो औ।
नाथाय आबारियाथ' मावनो दांनो दानो लुनो जेरावबोथ' आखा फाखाबो। नङा होमबा?
नंगौ नंगौ औ।
नाथाय बेखौ हाबा हरनायनि बेलायाव सासे जेबो खामानि दामानि उदाय रोंथारै हौवाया नायनो फैनायाव बेयावनो गामिनि मानसिफ्रा न'खरनि मानसि हमना ला आबारिनि बिदा आरो बिमाखौ बै हौवानो हरथारनो हाबा हरथारनांगौ हो नानै गोबां गादबना दोननाय सावगारिया ओंखारदों आरो। नङा होमबा?
नंगौ नंगौ।
गोबां जायोमोन आरो बेफोर बेलायाव जोङो बेफोरो सुंद' सल'फोरखौ नायोबा जोङो बै समनि माखासे थार गोथां जाथायफोरखौ जोङो नुनो मोनो ना।
औ नंगौ नंगौ।
बेबायदिनो जोङो बै बबि सुंद' सल' मोननो हाबावो प्रसेनजित ब्रह्मनि बिदिनो औ प्रसेनजित ब्रह्मनिमोन नामा
ओं ओं।
नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो सानो जेनेबा?
औ नंगौ बेनो नोंथां जेनेबा गोदोनि समाव आइजोफोरखौ बिदिनो एसे देहानि एसे जेंना थायोब्ला। न'खरावनो जेनेबा न'खरनि सिङावनो दोननानै बाहेरायाव जेबो माने संसारजों गोरोबफानो हायै बायदि खालामोमोन जेनेबा जेरै बे बबि बबि सुंद' सल'खौ साननानै नायोब्ला जेनेबा बेयाव आव सासे बबिया एसे सिख्ला देलों जालायनाय बिदि नुथायखौ खोन्थादों आरोना बेयाव नाथाय बै सागु रंजानायाव गामिनि जिहे थु' सेंग्रा सिख्लाफोरा जिबायदि जेनेबा देहायारि जेंना गैयै गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरा। बैसागु रंजानायाव नाथाय बेखौदि न'आवनो दोननानै बिमाया बेखौ ओ जि दानाय ना मामोन जि दानाय बे खामानियाव मुखुब औ औ बे खामानियाव मुखुब दोननानै बेखौ जेनेबा बैसागु रंजानो थांहोआखैमोन बेफोरबायदिनो माने न'खरनिफ्रा बो गोदोनि समाव जोंनि बिमा बिफाफोराबो माने समाज नि जि नोजोरजों नायनाय बेबायदिनो बिसोरनि नोजोराबो बेबायदिनोमोन होनजायो आरो जेनेबा बिमा फिफायाबो गावनि फिसाफोरखौनो औ बिदिनो। आबुं मोनथाय होआमोनखौनो होनजायो। नाथाय दानि जुगाव बेबाय दि नंला आरो नोंथां एसे सोलायबोबाय दानि जुगाव बिमा फि फाफोरनि बा जोंनि समाजनि माखास से सुबुंफोरनि साननाय हनाया दा गासैबो सोलायबायखौनो होनजायो दा बि दि आइजोफोरनि आरो हौवाफोरनि गेजेराव जेबो फाराग गैला। गोदोनि समाव औ हिन्जावसाफोरखौ सोलोंथायाव बारा बिफाव लाहोआमोनबाबो दा नाथाय जोङो सोलोंथाइनि बिफावआव दानि जुगाव हिनजावसाफोरखौसो बांसिनखौनो जौ गालांनाय बा बिदिखौ नुनो मोनो आरो। नङा होमबा नोंथां? औ समान समान समान।
औ औ आथिखालावथ' जोङो गंफ्रोमबो फरायसालियाव फरायसानि बिबांखौ नायोबा बांसिनाव हिनजावसाफोरखौ जों मोननो‌हायो। नङा होमबा? फारसेथिं जाफुंसारनायबो गोबां दङ।
दङ दङ औ।
फोरानो हिनजाव मानसिफोरानो दिनै ट्रेन सालायग्रा जाबाय एर'प्लेन सालायग्रा जाबाय आरो फारसे जों दायो जोंनि बिथाङानो सासे आइजो माहारि बा बेफोरखौ रुजुना नायोबा जोङो आइजोफोराबो गोदोनि
दा मा मोनसे समाव आइजोफोरा फरायसालियाव थांनो मोना साख्रि बाख्रियाव खाबु लानो मोना बेबादि।
नोजोराव नायो माखासे हौवाफ्रा नायबाय थोनोबा हौवाफोरजों गादबजानाय आइजोफोराबो मोनसे सोमावसारनाय जादोंमोन। नङा होमबा? जायखौ जोङो फेमिनिसम खालामजानायनि थाखाय जादोंमोन बेखौ जोङो मोनथि मोनथियो।
औ।
बिदिनो आरो नोंथां। औ।
मोनसे समावथ' जोंनि बर' समाजाव बेबायदिनो आइजोफोर गोबां नासयजाबावदोंमोन बा जोङो गोबां बेबायदिनो रुवाथि बखालि दोननानै जाजानाय सममोन
औ
नंगौ मोनसे समाव जेनेबा हौवाफ्राबो दाहोना लावखार थायोमोन नङा होनबा आइजोफोरखौ बांसिन बेबायदि गादब जानायखौ जों मोननो हादोंमोन आरो
औ
दा आरो नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर बुंनो सानबावो नामा
मा होनदों नोंथाङा मोजां खोनास्लाबासै आं दानि
नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर बुंनो सानबावो नामा
बेनि सायाव आङो मा बुंबावनो दा जोंनि जेनेबा भारत सरखार बा जोंनि जि सरखार बेफोरबो दा जोंनि बे आइजोफोरनि बिजा बा हिनजावसाफोरनि फरायनाय मानाय फोराव गोबां हेफाजाब होनायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथां जेनेबा जों बयबो मिथि बेथि बाजाव बेटि बारहाव नङा होमबा औ बेफोरो खोब मोनसे सरखारनि मोनसे मोजां दिसिजन होननानै आं सानो आरो
औ आइजो माहारिखौ माबायदि औ आइजो माहारिखौ माबायदि गोजौ फारसे लांनो हागोन जौगा होनो हागोन मोनसे मिसन होनना बुंनांसिगोन बेखौ ना
औ औ नंगौ
आइजोफ्रानो दिनै गोबां बिदिनो गिदिर गिदिर नेसनेल इन्टारनेसनेल गेम गेलेग्रा जाबाय नङा औ
औ दा बांसिनखौनो आइजोफोरखौसो बिदि होननानै बुंजायो आइजोफोरखौसो बांसिन नुनो मोनो दानि जुगाव जेनेबा
जोंनि बर'फोर बर'नि गेजेरावबोथ' गोबां दङ दिनै हमना ला जोङो अरपना नार्जारि
नङा होनबा इण्डियानि टिमाव गेलेग्रा आरो फारसे जोंहा बक्सिं गेलेग्रा दङ
दङ दङ दङ
गोबां दं आरो बेबायदिनो गोबां जौगाबोबाय फरायनायनिफ्राय लानानै साख्रि बाख्रि गेलेनाय माखासे मोजां मोजां साख्रि अफिसारफोरावबो जों गोबां जौगाबोबाय आरो नोंथां